हेल' हेल'
हेल'
औ नों-नोंथां
औ खोनाबायना
औ औ औ
औ ओमफ्राय दा जोङो मा आयदाखौ सावरायनो औ जों दा मा आयदाखौ सावरायनो
जोङो ओ हालजांख्राखौ
ओ नांगाल जांख्रा औ नांगोल जांख्राखौ दा
दाथ' दाथ' गायनाय फुनायनि सम नालाय नोंथांमोननि नोंथांमोननि जायगायाव बे हाल जांख्राखौ माबोरै फालियो बेखौ आङो नोंथांनि नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों नोंथाङा मा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन औ ओ दाथ' जों दा दा सोलिनायखौ होनदों ना जोंनि गामियाव सोलिनायखौ होनदों दा
औ नोंसोरनि जायगा नोंसोरनि एरियायाव ओ ओ माने हाल जांख्राया नांगोल जांख्राया माबायदि माबायदि नांगोल जांख्राखौ माबायदि फालिनाय जायो बेनि बागै माने आं मोनथिनो लुबैदों औ
औ ओ दाथ' नांगाल जांख्रा होननानै बुङोब्ला बेथ' जोंनि आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो नङा होमबा?
औ
ओम बेखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बा आबै आबौमोनहा बेखौ माइ गायनायावहाय ओ आबादजों सोमोन्दो लाखिनानै बा माइजों सोमोन्दो लाखिनानै फालिबोदों।
औ औ
ओ फोरबोखौहाय जों जे ब्ला ओ दैज्लां बोथोराव माइया हायो आरोना गायै गायै गायनानै हानाय सम जायो ओ बे समावहाय जोङो माखासे से आद्रा दोननानै जेरै ओ बिदिनो ओ दबलायब्रै दब्लायबा बा सय दबल बेफोरबायदि जख'नि दोननानै ओ माइ खो बहाय फोजोबो आरो बै दिन खा खालि खौनो जों बे दिनखौ नांग गोल जांख्रा होनबाय ओमफाय गोदोथ' बांसिन नांगोल जांख्रा एआ माने गाजा गोमजायै जायोमोन माने गोदो नांगाल जांग्रा जाबाथाय ओ न'नि मानसिफोरनियावहाय दुब्लिनिफ्राय आरोना जाय थाङाखै न'आव माइ गायनो ओ न'निफ्राय जाय माइ गायनो थाङाखै बे मानसिखौहाय हाब्रु फुनफैलायोमोन आरोना गोदोनि समाव सिगां समावहाय ओमफ्राय ओ माइखौ नांगोल जांख्रायाव आरोना बिदिनो बेदर आखाय एवनानै हैनाय जायोमोन माइ गायनायावहाय आरो बिदिनो जोंनोथ' ओ जौ गिसि सङा होमबा? ओ जौ फिनाय बेफोरबायदिखौबो लांनानै हैयोमोन गोदोथ' बांसिन साहा लोङोमोन ना लाय गोदोनि समखो बहनग्रोबाय आङो ओमफ्राय बिदिनो गावजों गाव हाब्रु फुनलाय लायोमोन आरो। ओ मोखांफ्राव मोदोम फ्राव दाफब लायनाय बिदिनो हाब्रु ओ सासे सास से हाब्रु लानानै दाफबलायो बेबायदि ओमफ्राय नाथाय दा आथिखाल जों दा सोलिबाय थानायखौ होननानै बुङोब्लाथाय दायोथ' जों माने बिदि गैला जोंनि एरियायाव आरोना दा गोदोनि बायदिथ' एस बां नुनो मोनला नुथारबबो ओरैनो बिदि नांगोल जां ख्राया दङ आरो नांगाल जांख्राखौहाय खालामो। अब्लाबो माने बैबायदि हाब्रु दाफबलायनाय हा हाब्रु फुनलायलायनाय बिदिखौ नुला आरो ना। ओमफ्राय दा दा ओरैनो जास्ट दब्लायथाम दब्लायनै बेफोरबायदि दोननानै साब्रै सा साबा बिदिल' गायहैनोसै आरो। ओमफ्राय बाख्रि बाख्रि गायनो थाखाय माने जायगा गारबोबाय। बेबायदि ओमफ्राय साहा लोंनाय ज' साहा लोंलायबाय आरो ना ओमफ्राय बेदर जायोैबाथ' बेदर जाबाय ओमफ्राय न'आवहायबो जांख्रानि नामैहाय ओंखाम बेदर जाहोयो आरो आथिख खालावबो होमबाबो गो गोदोनि बायदि एथ' माने गाजा गोमजाहाय खालामनाय नुला आरो जोंथिं। नांगोल जांख्राखौ थेवबो दङ नांगोल जांख्रा होन नै। नाया दङ आरो दाबो।
उम
ओमफ्राय नोंथांमोननिथिंलाय दायो माबायदि फालियो नांगोल जांख्राखौ? गोदोनि बायदियैनो ना सोलायबाय।
जोंनाबो गोदोनि बायदियनो दङ जेरै- नों थाङा जेरैबायदि बुंदों जोंनाबो बिदिनो बुङो। बिदिनो बिदिखौनो फालिनाय जायो ओ माने जेब्ला दैज्लां बोथोर सफैयो अब्ला। जायबा आबादारि। फोरा बहुद खस्थ' खालामो। ओ। ओ हाल जुरिजेननायनिफ्राय खोथिया खोथिया फोनायनिफ्राय बेखौ ओ खस्थ' खालामो आरो। बेखौनो बे खौनो माने बे बु दुखु दाहाखौ ओ गुददे दुखु दाहा खस्थ'खौ रंजाहोनो थाखायनो माने बे नांगोल जांख्राखौ खालामनाय जायो होनाबो बुङो। माने बेफोराव मेंनाय। फोरखो बे नांगोल जांख्रा दिनखालि बिसोरो माने मेंनायखौ फोजोबनो थाखाय म रं जायो बिदिबो बुङो। बेनिखायनो ओहो। जोंनावबो बिदिनो दाबो दङ। ओ जेरै- ओ लास्टाव माने जोंना बिदिनो गायखां गायखां गायखांनानै माने ओ दब्लायब्रै दब्लायबा जेरै नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों बिदिनो दोनो माने बांद्राय बुरजा दोना आरो। जेरै ओ एसेल' दोनो। जेरै थाब गायखांनानै जेन माने ओ गायग्राफोरा आबादारिफोरा जे माने गायग्राफोरा रंजानो हायो बेखौ नायनानै माने बिसोर एसे दोनो आरो दब्लायब्रै, दब्लायबा दोनो जेराव बिसोरो बेदिन खालि मोसायो रंजायो, जेरै माइखौ गायखांनायनि उनाव बिसोरो फोथारावनो माने दुब्लियावनो गावजों गाव माने हाब्रु फुनलाय लायो। बेफोर फुनलायनानै बिसोर रंजायो। सोरबाबा मोसायो, औ बिदिनो बेनिफ्राय जों औ दङ दङ दङ दङ। औ दोङो बेनिफ्राय जोंनाव जोङो बेखौबो नुबोयो माइ गायखालि बे हाल जांख्रा खालि माने आ बे गायखां ओ गायजोबखांनाय जायगानिफ्राय माने जोंनाव माइनाव लाबोनाय होननाय मोनसे दङ आरो जेराव बे खौ न'खर माइ माने खोथियाव एसे लानानै खर'आव रुजुननानै लाबोयो आरो
अ जां
फोर बिसोर फैयो आरो। मोसानानै जेराव ओमफ्राय, औ जांग्राखालि जांख्राखालि बेनिफ्राय जांख्राखालि जांख्राखालि हाल जांख्राखालि आरो बेनि फ्राय जेराव बे फोथाराव जेराव जेरै गोदोनिथ' मा होनो दो दोफोर लांना दोनहैयोमोन नालाय जौ जौ लांनायाव बेफोराव माने हाब्रुखौ सोनानै लाबोयो बिसोरो जेन न'नि मानसिफोरखौ फुननो
उम
सोनानै लाबोयो दोफोराव दोफोराव सोनानै लाबोनानै बिसो आरो लामा लामा मोसा मोसा फैयो। माइनावखौ माने गासैबो गासैबो लाबोआ सोरहाबा सोरहाबा लाबोयो आरो लाबोआबाबो लामा लामा फैयै-फैयै माने मोसा मोसा फैयो आरो रंजा रंजा माने बिसोर गावसोरनि दुखु दाहाखौ माने बे खालि दिनखालिनो माने गैला खालामनो थाखाय मोसायो आरो मोसानायनि उनाव बिसोरो फैयो-फैयो फैनानै ओमफ्राय न'नि मानसिफोरखौबो बिसोरो माने बे लाबोफानाय हाब्रुजोंनो माने फोनलायो आरो
उम ओमफ्राय बे जे माइनाव लांनाय होन्दोंना नों नोंथाङाहाय ओ माइनाव लां लांनायखौहाय ओरैनो मुथासे लाङो
औ मुथासे लांनानै औ-औ खोथियाखौ बे-बे गाय औ बे
ओमफ्राय बे बेखौ लांनानै बहा दोनहैयो
बेखौ लांनानै जोंनाव ओ बाख्रि दोङो ना
अ' उम बाहाय दोनहैयो ओमफ्राय दुब्लियाव गालाङा ना
दुब्लियाव दुब्लियावबो माने दुब्लियावबो एसे खनायाव दोनबोयोनानै बेखौबो ओमफ्राय न'आव लाना फैयो आरो
ओमफ्राय बे न'आव लाबोनायखौ मा खालामो
न' खालामनायखौ बेयावनो दोनो जेरै बे रा-रानलाङो आरो जायखिजाया बेखौ माइनाव लाबोनाय होननानै बुंबाय आरो औ-औ बिनिफ्राय बिदिनो बेनिफ्राय न'आव लाबोनानै न'खरनि मानसिफोरखौ बिदिफोरखौ फोनलाजोब्बाय सो-सोद्रोमाफोरखौ जायफोर गामिनिफोर ओमफ्राय बेदिनखालि माने न'खरा माने ओ गामिनि सोरबा सोरबा मा-खाथि खालानि मानसिफोरखौ लिङो आरो जौ लोंनो जेरै बे माइ गायग्राफोरखौबो जेरै हाल ओ जेरै जो-जो गोदोथ' जोंनाव दाहोना रुवाथि थायोमोन नालाय बिसोरजों गासैखौबो लिङो लिंनानै जौ लोंबाय बेदर जाबाय बे रंजाबाय मोसाबाय ओमफ्राय ओंखाम ओंखाम जाहोबाय आरो बिदिनो जोंनाव माने हाल जांख्रिया सोलियो आरो नाथाय दानि दानि माने दा एसे माने हाब्रु फोनलायनायखौ खम नुसै मानो होनोबा दानि आ दानि दिनाव गोबां हासार हासार होयो ओ हाफोराव नङाबा न'खराव होबाबो गुबुननिफ्राय माने गुबुन गुबुन न'खरा होनायानो माने दैजों बोहैना फैयो नालाय बेखौ मोदोम फोरा मानो होननानै खायसे खायसे फोनजाया आरो नाथाय जोंनाव फोनोआनो दाबो
उम उम जोंनिथिंबो माने बिदि गैला आरो हाब्रु फुनलायनाया गैला आरो अब्लाबो नांगोल जांख्रा दिनखौहाय फालियो उम जानाय लोंनायखौ फालियो बिब्दिनो उम बाख्रि गायख'ननो थाखाय जायगा गारबोबाय ओमफ्राय एसे बेबायदि उम ओमफ्राय ओरैनो नों हाल जांख्रायावहाय ओ जौ गिसिखौनो होनाय जायोना नोंसिनिथिंबो ना बेलेग होदेरो नामा
जोंनाव बे जौगिसि गोदो माने बे दोआव जोंनाव बे गोदोथ' माने दोआ माबानिमोन नालाय बे हाजों बानायनाय दो गैयामोन होमबा औ बेयाव औ औ बेयाव बेयाव माने जौ जोंनाथ बेखौ जौ। जौ नालाय जौ जौ जौ मानो जौ फिथाइ बुंगोन बेखौ जौ बिदै थ नङा जाहैबाय ओमफ्राय औ। जौ फिथाइखौ बे दै सोनानै बे माबाबाय आरो होबाय खिन्थु दानियाथ बे गोदोनि बे दोफोरा गैला। दानियाथ जाबाय बे। सिलभारनि दान माने बायदिसिना जाबाय बैफोरो।
उम होमबा जा-जाथसिगोनना नोंथां।
औ औ।
उम उम फोजोबनोसै उम